हेलौ
थां
अ हेलौ खोनादोंना?
नोंथां नों एसे रायज्लायनो हागौमोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां बुंलाय
अ नो होमबा जोङो दा मेन टपिकाव फैनोसै नोंथां जों दा मा ओनो नाफामनि बागै सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नाफाम होनोब्ला मा जोंनिया गोदो आबै आबौमोना ना गुरना लायना नै जेनेबा गोबां ना मोनोमोन बेनिखायनो मा होनो जो आ आ बाकि बिदि संना जानानै जेनेबा जानानै आग्लायनायखौ मा होनो फोराननानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन बे फोरान दोननानै बेखौनो मा नाखौ फोराननानै फिसा फिसा नाफोर एबा जिखुनु नाखौ फोराननानै बिदिनो देनानै मा होनो माबा
थासनो बै मोनसेदि मा उम मा नाखो आसु थास होनो बेखौ होलायनानै जों मा आबैमोनखौ नाफाम देनायखौ नुनो मोनोमोन आरो उन देनानै गोबाव सम बिदिनो देनानै हासु फोराव सोना हासुंफोराव सोनानै फन्द्र दिन बा मास मोनसे मास बेफोरदिखौ दोननायखौ नुनो मोनो दोननानै उनाव मा संनानै जाफिननायखौ नुनो मोनोमोन बेद आरो मा होनो नाफामालाय नों बर नि मोनसे
ओं माबा अ जेनेबा जोङो ना
औ औ औ औ नंगौ नोंथां बेखौ उम गोदोनि खोथाखौ गोसोखाङो दा बिनो बिनि बेखौनो जा नाफाम बिनो नोंथाङा आं साय साबसिन मिथिबा बेखौनो मिनथिगोन होननानै
औ
आसा खालामबाय नोंथां
औ जेनेबा जोङो नाफाम होननानै बुङोब्ला गोदोनि खौ जों गोसोखांनो गोनां जायो। जेरैहाय जोङो गोदो ओरैबायदि ना मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो जानानैबो जा जाग' हायामोन।
औ।
नै फोजोबजोबनोनो हायामोन आरो ना। ओमफ्राय दानि जुगाव जोङो ना मोन मोननाया जोबोर खम जाबाय बेनिखायनो खायनो जोङो मा ना फामखौ जोङो रायखांनो थाखाय समा नो गैयि बायदि जालांबाय नङा होमबा? जेरैहाय जोंना गोदो ना गुरोमोन ना हमना लाबोनानै जोङो जानो हानायखौ जानानै जाखिना आग्लायनाय ना बैफोरखौ जोङो मा खालामोमोन थिनानै दोननो बा नो आ उनावहाय जानो थाखाय जोङो थिना दोननायाव जोङो बै नाफामखौ जोङो बाहा खालामना दोननाय बायदि जायोमोन आरो ना जेरैहाय जोङो थिनानै नाखौ जोङो थिनानै दोननो थाखायसो जोङो नाफाम महरै जोङो ना खौ दोननाय बायदि जायोमोन आरो आरोना। नाथाय दानि जुगाव जोङो नाफामखौ मानि था खाय नुनो थांला होनोब्ला जों जोंना दुब्लि फो थाराव
औ।
फोरनि अनजिमाया जोबोर खम जालांबाय जोङो नों जोङो नाफोरखौ नुनो थांला बेनि, खायनो जोङो माखौ खालामबावनो नङा होमबा जोंना नाफोरखौ जोङो मालाबा बोथिसे जानोबा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो ओ गुबुना, फिसिनाय बा सालानि नाफोरखौसो जोङो मालाबा जानो गोनां जायो। नाथाय गोदो जोङो, नाफोरखौ ओरैबायदि मोनला बायोमोन, जि जों फोथ फोथाराव थांब्लानो जोङो गोबां नाफोर खौ हमनानै लाना फैनानै जोङो जाफैयोमोन। आरो जाखिना जानानै आग्लायनाय ना नोंथां जाखिना जानानै नाया आग्लायनाय बैफोरखौ जोङो नाफाम महरै बाहायनो बा उननि सम समाव जानो थाखाय जोङो थिनानै दोननाय जायोमोन दा नाफामखौ माबायदि बानायो होनब्ला जों बेनोदि गोदोनिफ्राय नुबोनाय बायदिब्ला आरोना नों नोंथां जेरैहाय जोङो गोदोनि ओमफ्राय नाफामखौ माबायदि बानायदों बेखौ नुबोयोबा जोङो बर'फोरा गिबियावनो थास' ना थास'खौ जोंनो नांथारगोन थास'नि बुगाजों जा न'नियानो जा बा हाग्रानियानो जा जायखि जाया जोङो थास'नि बुगाजों जोङो नाफामखौ खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बै नाफामखौ जोङो माबायदि खालामो होनब्ला गिबियावनो जोङो थास' बुगाखौ जोङो मोजाङै सानि बिगुरखौ जिरग्रोनानै लानाय जायोना। बै सानि बिगुरखौ जोङो मोजाङै जिरग्रोना लानायनि उनाव जों मा खालामो दसे एबा हाखांना लाबोना जिरखांनानै जोङो बै थास'नि जा आथा दंना माननायनि आथा दं बै आथाखौ जोङो सान्दुंङाव दसे समनि थाखाय फोरानग्रोनानै लानो गोनां जाखायो आरो बै सान्दुंनि सान्दुंजों आथाया रानोब्लासो जोङो मा खालामो जोङो थास'खौ देयो। बेनि सिगांथ' जोङो नाखौ हमना नायनि लाबो खांनानै गोबाव सम जोङो नाखौ फोरानदबनानै दोननो गोनां जाखायो नङाब्ला जोंना मा जायो ना, खौसेनि जोङो फोरानदबाब्ला जोङो नाफाम बानायनायाव उसुबि जायो माने मा जायो औ दैलेले जायो बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो, नाखौ गुरना लाबखांनानै आरामसे बिगुर बा खिखौ, गारनानै जोङो सानब्रै सानबानि थाखाय नाखौ फोरानग्रोनानै दोननाय जायोना बेनि उनाव जोङो थास' खौ हाना लाबोयो नाया रानबाथाय जोङो थास' बुगाखौ हाग्रानियानो जा बा न'नि थासआनो जा जोङो ओम थासखौ हाना लाबोखांनायनि उनाव आरामसे बिनि बिगुरखौ जोङो जिरनानै जोङो, सान्दुङाव फोराननाय जायो। आरो जेब्लानेखि थास सनि आथाया रान गोन अब्लासो जोङो मा खालामो उलार ना उवाल बा जिखि जाया उवाल बा जोङो दिंखि याव जोङो बेखौ जोङो देना लानाय जायो नङा होमबा बे देनाय लानायाबो ओरै बे बायदि मोनसे जे जोङो नाफाम ओ नाफ नाफाम बानायनो थाखाय थासआरो नाज ना गोरानखौ जोङो जमा देजाबनाय जाय ना आरो गेब्लेग्रोनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो थासखौ देग्रोना लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो थास खौ आरो नाखौ देेजाबनानै जोङो जेब्लानोखि बेयो गेब्लेगोन ना मिस मिस गुन्दै जागोन अ गोदोयो बांसिन औवानि हासुंआव जोङो सोनानै दोननायखौ नुयोमोन औवानि हासुं बा जिखि जेखि जाया हानि दो दोख्लायाव जोङो नाफामखौ थिनानै जानो थाखाय दोननायखौ जों नुनो मोनो नोमोन आरो जेब्लानोखि जोंनि नाफामखौ सोखां सोनायावबो मोनसे दंमोन जे जोंनि ओम नाफामा जे मोजाङै थागोन बा जों गोबाव समहालागै दोनथुमनानै मोनजागोन बेनि थाखाय जोङो मा खालामोमोन जे बेयाव बार हाबनो हायैनि थाखाय जोङो थास बिलाइ बा थालिर बिलाइजों जोङो नाफामखौ सोखांनायनि उनाव मोजांसे होथेनानै हाजों लिरथेबावनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन ना बेनि थाखायनो जोंनि नाफामा गोबाव स समसिम जोरनानै थायोमोन। नङा होमबा नोंथां? बेनि ओ थेवबो जोंनिया दा नाफाम थिनानै दोननाया ओरैबायदिमोन जे ओरैबायदि गोथाव जायोमोन ना नाफामनि जा, नाफाम ना जेरै मिलौहाब जालायोमोन बेखौ जों मादो जायोमोन होनोब्ला जों बेखौ थावजों एवनानै बा खारैजों एवनानै जानाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां? दाथ' आं गोबां बुंबाय नाफाम-नाफामनि सो सोमोन्दै नोंथाङाबो मा माजों जायो बा माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ नोंथां हागोन नाफाम होनबा जोंना मा दानिया सुबुंफोरा गाव गाव माजों गो थाव मोनो बफोरबायदि संनाय जायो जेरै थावजों नोंथाङा होनदोंमोनना दानि खारै होननानै सं संना जानायखौ नुयो, सोरबा बायदिया मा थावजों संनानै जानो मोजां मोनो बेफोरबायदिया मा होनो थावजों संनानै बा जेरै दा जोंना बिलाहि माबा-माबि होनानै जोङो थाव, मस्ला-मस्लि, सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि होनानै संना-संनानै जानायखौ नुयो। आरो मा जोङो खारै खारै होनानैबो जोङो एवनानै जायो। आरो खारै होनानैनो जोंना मा फुदुंना जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुयो एबा गोथाव जायो आरोना, जेसेनो जों मा होनो जोंना ना नाफाम होनायलाय दाथ' जोङो, मा? गोदोथ' बिदिनो न'आवनो बानायनानैनो जायोमोन। दाथ' गोबां खमसै आरो मा बानायनायफोरखौ नुनो मोनलिया जों बायनानै जा बायनानै जानायबा बायनानै लाबोनाय जोङो बांसिन नुसै
औ जेरैहाय जोंना दा समनिबो आंखाल ना औ बेनि थाखायनो जोंना मा जाबाय ओम
दा जोंना नाफोरखौ बेफोरबायदि दैमाफोराव गुरबाबो मोननो थांया नालाय बेखायनो मा बाहायनानै लाबोनायनायसो जा-जा जानायखौ नु- नुसै आरो ना आरो मोनजासै
जेरैहाय जोंना उम समनि खम समनि गेजेराव जोङो गासैबो खामानिखौनो मावफुंनो लुबैयो नङा होमबा नोंथां ।बेनि थाखायनो जों जे हाथाइनि ओमफ्राय जोङो थाब थाबनो बायनानै जानायखौ जोङो दानि जु गाव मोजां मोनोबा न ओ जोंना फोथारफोराव दंग' बा दैमा दैसायाव जोङो बांसिनानो गुरनोबो थांला आरो ना नागेला जोङो बांसिन माखौ नागेरो रो होनोब्लाथाय जोङो न'आव फिसिनाय ना मुलिजों मेदिसिनजों फेदेरनाय बा आदार जाहोनानै फेदेरनाय बेफोरखौ जोङो थाब थाब बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना ।बेनि थाखायनो बेफोरबायदि ओम खम समनि गेजेरजों जोङो मोनजानो लुबैनाय बा गावनि सम गैयिनि थाखायनो जों मा जायो नाफाम होननाय जिनिसखौनो जोङो लासै लासै बावगारलांनो हमबाय जिहेथु जोंना दा दुब्लि फोथारावबो ना जेबोखौनो मोननो थांला नङा होमबा नोंथां जेरै जोंना ओ मासेबो नाखौनो मोना बा खांख्राय ओ ओ गांजेमा एंखावरि बेफोरफोरखौ जोंना लासै लासैनो एम्फौ एनलाफोरा गोमालांजोबनो हमबाय ।औ बेनि थाखायनो उम नाफामखौ जोङो सिनायनोनो थांला आरो दानि गथ'फोराथ' नाफाम होनोब्ला मा नाफामसो होननानै बुंबावलायगोन औ
दा दा होनबा जोंना दा नोंथां औ समाबो जान फै बिनिखायनो
दोन्थनोसै नामा नोंथां ।
औ दे नोंथां दे।